औ खुलुमबाय नोंथां आङो नै जिरायनानै दंथयो।
ओंखामफोर जाखांबायना नोंथां
औ जाखांबाय
मा ओंख्रि जानायमोन
ओंख्रिया जोंना दिनै सबायजों दाउमोन नोंथां
ए आं नोंथाङा दसे सम होनो हायोबा बर' हारिनि जानाय लोंनायनि बागै एसे सावरायनो लादोंमोन आरो
अ आतचा आतचा जागोन दे सावरायजागोन नोंथां खोब गोजोननाय मोनगोन आङो
ओंख्रिखौबो सिगां सोंगारनाय जाबाय आरो
थिगानो होनदों नों थां
औ बिदिब्ला दावबाय दोननोसै खोमा ना
दे दे दे आवगाय दे
औ जों नुनो मोनो जोंनि बर' हारियाव गोबां बिदिनो जानाय लोंनायनि जों नुनो मोनो ओंख्रिफोर गोबां बिदिनो गोदोनिफ्राय आबै आबौनि जाय सोलिबोनाय नुनो मोनो जेरै जों ओंख्रि बेखौ होननो थाङोब्ला अनला
औ
सबायजों साम'जों आरो जों बिदिनो आरो नारजिजों अमा बेदरजों खोब मि नुनो मोनो आरो जिथु बर'नि गोथाव होनना मिथिनो मोनो आरो जों माने गोथावखा आरो ना औ बेफोरनो औ बिदिनो जों बिदिनो गोबां बिदिनो बर' बर'नि सिङाव गोबां बिदिनो जानाय लोंनायनि आंखाल गैया आरो बर' हारिनि मादावहाय जानाय लोंनायनि
नंगौथ' आंखाल गैया जोंनि बर' हारियाव
औ औ दाथ' दैज्लां बोथोर सोरबाव आबै आबौफोरा आबै फ्रा ना गुरनो थाङो दैमा दैसा दैसा दैसाफ्राव गोबां बिदिनो ना गुरो ना सिंगि ना खुसिया ना बालाबाथिया बिदिनो बायदि बायदि नाफोर गुरनानै लाबोयो आरो खांख्राइ बायदिसिना गोबां बिदिनो जों मोनोना हायो आरो गोबां बिदिनो जानाय लोंनायावहाय जोंना आंखाल गैया आरो खुनु खोथा खुनु आंखाल गैया औ जों हाबा हुखाफोरावबो जोंङो बिदिनो जानाय लोंनायखौ आग्लाय बिग्लाय मोनजायो जोंङो गोबां औ जोबोरैनो गोथाव जायो आरो
गोथाव नगौथां गोबांथार दङ जोंहा बेफोरबायदिनो नङा होमबा जायफोरखौनोखि जोंङो बायलायाबा बो जोंङो गावनो गाव माने फिसिनानैबो जानो हायो लायनानैबो जानो हायो नङा होमबा
औ आरो बरनि मादाव मोनसे मुंदांखा जिनिस माने मोनसे मुंदांखा बुस्थु ओंख्रि दं आरो बे खौ जों जिखुनु जों अमा बेदर होनना मि
आदसा औ नंगौ नंगौ नंगौ औ
जोबोर जोबोरैनो गोथाव जायो अमा बेदा नंङा होमबा
नंगौ नंगौ गोथाव
नों नोंथाङाबोथ जायो
जायो जायो नोंथाङा जायो बरनि आं एकतम बारे आदार होनना बुंङोब्ला बेफोरनो गोलैयो जोंहा दा
औ आंबो जानानै जोबोर गोथाव मोनो आरो बि दिनो अमा बेदर होमबाथाय माने बारखो थैनायानो माने सिखार लायो होननाय बायदि
बिदिनो गोबां बरफोरनि गेजेराव बि दिनो बायदि बायदि ओंख्रि दं गोबां गोथाव गोथाव ओंख्रिनो जों नुनो मोनो जेखौ जों गुबुन हारिनि हारियावहाय नुनो मोना आरो
उम मेथाइफोरबो दंखायो नङा होमबा जोंनि बर'नि बेफोरदि जानायनि सायावहाय ओंख्रि सबायजों साम'जोंनो अनलाजों दाउजोंनो नङा होमबा नाफाम एवनायनो
औ सोरजिसुमाया सोरजिसुमा रोजाबनायमोन आरो नैबे गान खहाय
आचसा आचसा औ लिरिक्सफोरा बेना बिराद मोजां मोजां जायो नङा होमबा
औ आं जोबोर मोजां मोनो औ बिथांनि खननायफोरखौ जोबोर गोसोआव नांलायो आरो जोबोर मोजांखौनो
आं सिगांनिफ्रायनो बेखौ साफ सापर्ट खालामथारो माने बिथाङा जोबोद मोजां खनो
औ बाख्नायोनो हायो बिनिखौ एकदमबारे बोर दोंसेबो मेथाइ बासिया आं बिनि
औ
बुहुट
बिदिनो जोबो जोबोर हारिखौ लानानै बेबो जोबोर खनो आरो जानाय लोंनाय हारिनि मादाव माबोरै सोलिगासिनो जोंनि बर हारिया बेफोर जौगानायखौ बिथाङाबो नायदों आरो बिबुं फोर होलांदों बिथाङाबो जोबोदनो बिदिनो आरोआ नोंथांनि
औ देलाय बुंलाय
नोंथांनिफ्राय माबाफोर बिदि जानाय लोंनायनि बागै होननो खोथाफोर दं नामा?
खोथायाथ दङ गोबाङैनो लालामैनो नङा होमबा जेरैबायदिनोखि जोंहा जानाय लोंनाय नायनिनाय सायाव होनना बुङोब्ला जोङो खालि बे दाउ अमा ना बेफोरलथ नङा नङा होमबा जोंनि बर हारिनि खायदफोरा औ गुबै स्पिसियेल होनना बुङो ब्ला एकदमबारे बेफोरनो नंगौ नंनायालाय सबायजों दाउ नङा होमब्ला सबायजों साम अनलाजों दावउ बेफोरो बिराद स्पेसियेल महरि गोलैयो नोंगौ थिगानो। खिन्थु जोंहा मैगं थाइगंनि। बेलायावथ' जोंहा गोबांथार दङ जोङो जेरै-औवा मेवाइ। होनना बुङो नङा होमबा। औवा मेवाइ बेजों लोगोसे जोंहा। अनला बेफोरथ' गोबां गोथाव नङा होमबा? बेफोरबायदिखौबो जों जानाय। दिनैनि दिनावहाय। गोबांथार जायगायावनो बेफोरखौ जानायखौ जों नुयो आरो माने दा फ्राय बांसिन। सिन गोदो गोदायनिफ्राय जोंहा बेफोरखौ गामि एरियानि मानसिफोराल' बाहायोमोन ओमफ्राय ओरै टाउन सहराव था थांनाय मानसिफोराथ' बेफोरखौ बाहायफेरनोनो नागिरामोन। नङा होमबा? दाना खिन्तु। बैफोर गामिनिनो गोदो गोदाय जाबाय थाग्रा। ओंखाम ओंख्रि बेफोरखौनो दा आथिखालावहाय बोखां-बोखां बुथुम-बुथुम गोथाव महरै बानायनायखौ जों नुनो मोनो।
औ नंगौ।
मोनफ्रोमबो हटेलफोरावनो आथिखालाव नैबे बर'नि फुड खायद' नङा होमबा बेफोरखौ। होनायखौबो जों नुफासै आरो माने। दोनै बर'नि। ओंख्रि नारजि अमानो नङा होमबा? सबायाइजों दावनो अनला खा। खारैनो एम्फौ लाथानो। नङा होमबा? बैफोरखौबो माने मोन। मोनफा-मोनफा फालांगि महरै माने बानायलांफासै आरो। दा जेरावनोखि जों बेफोरखौ। जोंनि मानसि जोंनि माहारियासो बेफोरखौ माने सङै-खावै जायोमोन। दा खिन्थु बेफोरखौनो गुबुन ओ जाथिनि मानसिफ्राबो। माने बेफार फालांगि महरै। हटेलफोरावहाय बाहायसै नङा होमबा? जेरावनोखि माने बैफोरजों मोनसे एद। सिकसोन। आ सुबुंफोरखौ। बोनानै लानो हानाय खाबु मोनसे मोनदों आरो बिसोरो बेज। जानाय लोंनायनि गेजेरजों। दा बेफोरखौ नायोब्लाथ' बे। फोरो खुब जोंनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रामोन नङा होमबा जायफोर। जों जायो बैफोर जा जाग्रा बुस्थुआनो जा जाग्रा बेसादानो आ मोनसे मोनसे बेसेन गोनां मुवा महरै जाहैनानै थांदों आरोखि थ' बेफोरनि जोंबो दिनै सिनाय थिबो मोनदों नङा होमबा? जाउनाव जोंङो दिनै जि आइ टेकबो मोननो हालायबाय नंङा होमबा? बेफोरखौ गब मेन्टजों ओ गनायजाथाव मोनसे खायद' जाहैबाय बेफोरबो। ओ बिराद गोजोन गोथाव मोनदों आरो बा बिराद गोग्गानायबो मोनदों जायफोरखौ जों जायो बैफोरबायदि जाग्रा ओ मुवा बेसादा जे ओ सरखारारजों गनायथि होजालायनाय मोनदों आरोखि थ' बेखौ लानानै आं माने बिराद फ्राउड फिल खालामो आरो गावखौनो। ओ बेफोरबाय दिनो जोंहा आरो गोबांथार जोंहा जाग्रा-लोंग्रा दंबावो नंङा होमबा जाय फोरखौनोखि जोंङो जायो गोथा थावबो मोनो। बेनो औ। गाहायै नोंथांआ ओरैनो जेनेबब्ला जोंनि बे जानाय लोंनाय नंङा होमबा जेरै जों सबायजों ओ साम' अनलाजों दाउ नारजि अमानो नंङा हबा एम्फौ लाथानो बैफोर मोन साफ्रोमबो जााग ग्रा बेसादनि गेजेराव नोंथांआ मा ओंख्रिखौ बा मा जाग्राखौ बांसिन गोथाव मोना?
आंनिया अनलाजों दाउजों आरोखि
अनलाजों दावजों आरोखि नंङा होम बा? जोबोद गोजोनथाव। अब्ला नोंथांआ बे अनलाजों दाउजों ओंख्रिखौ माबायदि बानायो बेखौहाय सुंथाबै फोरमायथिनो हागोन नामा आंनो?
आंनावथ' बेफोरनि बागै बारा खुनु माबा गैया जोंहा आइयासो बानायो नालाय औ। जोंहा जोंहा आइया बिमायासो संनानै जाहोयो नंङा होमबा?
औ औ औ नोंगौ गंफ्रोमबो न न'खरावनो जोंहा आइजो माहारि गासैफोरखौ मावो दाडो़ नङा होमबा थ' थेवब्लाबो आं माने माखा खासे ओंख्रिफोरखौहाय माने युउटुबाव आथिखालावथ' नारजि अमाखौ माबोरै सङो अनला ओंख्रिखौ माबोरै संङो उनाव सबाय ओंख्रिखौ माबोरै संहो बेफोरखौ दा आथिखालावहाय जोंना ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो नुनो मोनबावसै दा बेनिखायनो आं बैफोरखौ माने माखासे भिडिअसनि जोहै माने सोलोंनानै लादों आरोखि खिन्थु फ्रेक्थिकेलि मावाखै मा बुस्थुखौ बानायग्रोनांगौ माबोरै बानायो बेखौ माने मिथियो आरो खिन्थु प्रेटिकेलि आंबो माने संनानै नायाखै आरोखि
औ आंनाबो बिदिनो आंबो मोनदों ससियेल मिडियानि बागै माखासे बेफोरबायदि जानाय लोंनायनि माब्रै सङो मायो औ
नोंगौ
अनलायाव जों मोननो हायो फार्स्टआवहाय माइरंखौ देगोन
औ गुन्दै गुन्दै खालामना लाग्रोयो नंगौ
बिदिनो खारै होयो जोङो
खारै होयो औ
औ बेफोरबायदिनो
उम
एकदमबारे जोंना बिमाया दाउखौबो गावनो गोदाखायो आरोखि जि मोजांनो बिराद बरियानो गावनो गोदायो गावनो सङो बिराद बरिया आरो बिदिनो जोङो माने गोथाव मोनो जेखौ थाजिम मोनो जोंनि देहा मोदोमफ्रा बेफोरखौ जानानै आरो जों बेफोरनो ओंख्रि औ
हम
गोबां बिदिनो ओंख्रिफोर दं आरो जोंनि हारिनि बर' हारिनि मादावहाय आरो
गोथाव नंङा होमबा नंगौ गोथावाथ गोबांथार गोथावानो दंखायो जोंहा ओंखाम ओंख्रिफोरा गासिबो नङा होमबा जेरावनो खि जोंहा दा दिनै गभमेन्टजों जों जि आइ टेक खा महरै मोननो हालायदों नंङा होमबा जोंनि जाग्राया जे बे फोरबायदिसिम सहैनो हाबाय जों जानायानो नंङा होमबा गोदोनि दिनावहाय जोंखौ गुबुन जाथिफोरा माने नेवसिगारोमोन जोंखौ बिदि बिदि जाग्रा बिदि बिदि जाग्रा होननानै खिन्थु आथिखालाव ना बेफोरखौनो गावसोरनो जाजोबसै माने। औ माने बेनो थारमाने बिरादस गोजोननायसो मोनो आं दाना
औ गावखौ गोगो गोग्गानाय मोन सै आरो गावनि हारि
औ औ जेरावनोखि जानोबो गोथावानोखा नंंङा होमबा दा बयबो बे खौ जाग्रा महरै बजबना लादों।
बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि दं आ रोना ओंख्रिफ्रा जों जाय औ खोथाजों होननानै मालाबाबो जों फोजोब
हाया हाया औ औ औ
बिदिनो गोबां बिदिनो बाय दि बायदि गोदो जोंनि आबै आबौफोरा जोंनो बिदि जाहोलांनाय सुमनानै दोननाय बिदि बिदि संनानै जानांगौ होनलांनाय जोंनि हारियावनो दंखायो आरो औ बेखौ लानानै जों गोजोननाय मोनो आरो गोदोनि आबैयाव आबौ औ
ओम अब्ला नोंथां अ समा जालायबाय औ औ।
औ बिदिब्ला जों दोन थ'लायनोसै खोमा? उन इयुनाव लोगो मोनलायगोन नङा होनब्ला औ दे नोंथां होनब्ला नोंथां-नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय औ।